खोनादों नों।
औ। फैदोंमोनना नोंथाङा।
औ दं नोंथां।
अ नोंथांनियाव आं ओ मोनसे जोंनि दोरोङारि बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन सावराय जागोनना नोंथां?
सावरायजागोन नोंथां। ओ
जोंनि औ।
औ नोंथां।
आरो हौवाफोरनि थाखाय जों गामसाखौ बाहायनाय जायो उम आइफोरा उम दखनायाबो मोननै रोख रोखोमनि दङ जे लांगा दखना आरो अग्रं दखना ओमफ्राय आइजोफोरा बायजो बाहेरफोराव बा बाजारफोराव थाङोब्ला जों लांगा दखनाखौ गाननाय नुनो मोनो आरो नआव थायोब्ला जों बांसिन अग्रुं दखनाखौ गानना थानाय नुनो मोनो नोंथां आरो हौवा साफोरखौ जोङो नआव थायोब्लाथाय गामसा गाननानै थानायखौ नुनो मोनो आरो बाहेराव ओंखारलाङोब्लाथाय बा बाहेराव थाङोबा लंपेन्ट गाननानै थांनाय नुनो मोननाय जायो नोंथां।
औ नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबादिनो नामा नोंथां?
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो मानो होनब्ला जोंनि गामियाव थाब्लाथाय बे ओ अख्रं दखनाखौनो गाननानै थानाय जायो आरो। ओमफ्राय गुबुनफोराव थांबा बा गुबुनफोराव दावबायनो थांबाथाय ओ लांगा दखनाखौ गाननानै थांनायखौ नुनो मोनो आरो। आरो ओ हौवाफोरनि हौवाफोरनियावबो बिदिनो ओ न'आव थाब्लाथाय गामसा गाननाय जायो आरो। ओमफ्राय सोरबाफोरबा उम गुबुनाव थांब्लाबो बाजारफोराव थांब्लाबो सशकफोराव थांब्लाबो सोरबाया ओ गामसाखौ गाननाय नुनो मोनो ओ बबावबा गोजानफोराव दावबाय हैैनायाव लंपेन्ट गस्लाफोरखौ गाननायखौ नुनो मोनो आरो।
नंगौ नोंथां।
थां जोङो गाननाय जोमनायनि सायाव होनब्ला जोंनियाथ' दा गाननाय दख'ना लांगाखौथ' जों बाजारनिफ्रायसो दानिया ओ बायनानै लाबोनखौ बांसिन नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां
दानिया आखाइजों दानाय ओ न'आवनो दानायफोरखौ बारा नुनो मोननो थांला आरो जोंनि ओनसोलावहाय बांसिनानो गामसा बा ओ दखना फालि बेफोरखौ बायनानैसो बेयो लाबनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो गाव आखाइजों दानानै गाननायखौ बारा नुनो मोनला मानो होनब्ला जोंनिया उम दानि आइजोफोरा बारा समबो मोननो थांला गावबा गावनि खामानियावनो बिजि जानायखौ नुनो मोनो आरो। नोंथांमोननि ओनसोलाव मा बायदि नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो दानिया बांसिनखौनो बायनाय जिखौसो गाननायखौ नुनो मोननाय जायो। ओ दानायखौ बांद्राय नुनो मोनलिया गोदोनि समावथ बयबो न'खर न'खरनि दानानानै दख'ना बा गामसाफोरखौ गानोमोन ओ थेवब्लाबो ओ जों गामसाखौ दानायखौ नुनो मोनो। ओ नाथाय लांगा दखना खौ जों एसेबां दानानै गाननाय नुनो मोनलिया। नुयो नुबाबो ख एसे खम आरो गोदोनि बायदि नंलिया।
औ नोंथां नोंथांमोननियाव नोंथांमोननियाव ओ दख'ना बा लांगाफोरखौ बारा दानानै गाननायखौ गानोना गानला?
ओ बांद्रायथ' नुलिया जो ओ गोदो नुयोमोन नाथ दा बांसिन मिसिन जों दानाय नाय जिखौ एबा दख'नाखौ बायनानै गाननायखौ बांसिन नुनो मोनो। आरो
नंगौ नोंथां दानि आइजोफोरा बांसिनानो सि दानायखौ नुनो मोनला। बांसिनानो बायनानैसो गाननायखो खौ नुनो मोनो आरो।
नंगौ नोंथां।
औ जोंनि आइजोफोरा ओ गाननाय जोमनाय आगोलहाय गाननाय जोमनायखौनो गाव गाननाय जोमनायखौ गावनो दानानै गाननायखौ नुयोमोन दा दिनाव गाव हारसिंनो दानानै गाननायखौ नुनो मोनला आरो।
नंगौ नोंथां।
दानि जुगावबो आइजोफोरा ओ हौवा बा हिन्जाव गासैबो समान समानैनो रां आरजिनानै हौवाफोरखौ हेल्प होनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो।
नंगौ नों
जि दानानै रां आरजिनाय बा। मायबाफोर ओ मावनानै आरजिनायफोरखौ नुनो मोननाय जादों।
नंगौ नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेबायदिनो नामा
नोंगौ नोंथां नोंथां बुंनाय बादिनो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो खायसेखौ सि दानानै फाननायखौ नुनो मोननाय जायो आरो रां आर जिनायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथांनाव मोनसे सोंथिमोन।
औ नोंथां सोंजागोन।
आगरफोरनि मुं बुंनो हागोन ना?
आगरफोर बुङोबाथ' बर'फोरनि आगरा जादों दाउसा मोख्रेब। बिदिनो फारौ मेगन। ओमफ्रायथ' बुंनो थांब्ला आगर गुबै बेफोरखौ एरनाय जायो आरो गोदोनि दिनाव। थ' दाउ मासे बिरलांबा बेफोरनिखौबो थाबनो एरखांनानै लानाय जायोमोन आंथ' बांद्राय मोनथिया बेफोरनि आगरनि बागै थेवब्लाबो आङो जा हायो बेखौनो बुंदों आरो।
नंगौ नोंथां।
आ ओ मोनथियोब्ला फोरमायनो हागोन नामा?
उम। बुंनो थाङोब्लाथ' गोबां दङ। थेवब्लाबो मोननि। बिनि मुंखौल' मुख'नोसै जेरै आं नुनाय बादियै फा-फारौ मेगन दावसा मोख्रेब। थायगिर बिबार दिंखिया बिबार। आरो ओम। खा-खासि हाथाय बायदिफोरखौ एरखांनानै गाननायखौ नुनो मोननाय जायो।
नंगौ नोंथां
आरो ओम मेचिनजों दानायावथ गुबुन बायदि बायदि रोखोमनि आगर एरनायखौ नुनो मोननाय जायो
औ नोंथां।
नोंथाङा आरोबाव माबाफोर सोंथि सोंबावगोन नामा?
अ नोंथां जोंनि गुबै गाननाय ओ जोमनायाथ' दखना नालाय
नंगौ नोंथां
बे दखनाखौ दानोथ दायरेखै हाखाया नालाय माने दानोथ' हाग्रोया सोंनांगौ जेनेबा बिदि सोंनायाव माबाफोर ओ खस्थफोर जायो नामा बेफोरबायदि माबाफोर खालामनांगौ नामा बिनि फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
नंगौ नोंथां जों जिखौ दानायनि सिगां बेखौ जोङो खुन्दुंखौ बायना लाबोनायनि उनाव जों बेखौ सोंग्रोनांगौ जायो। ओ बेनिफ्रायसो जोङो जेेन्थोर जेन्थोरजों बेखौ थुननाय जायो
बा सानाय जायो बेनिफ्राय जोङो बबिन एबा बबिनफोराव सानानै जों बेखौ उनाव जिफोरखौ दानाय जायो।
औ नोंथां।
नोंथाङा बे जि दानायफोरनि आगजुफोरनि सायाव बुंनो हागोन नामा?
आंथ' बे आगजुफोरनि सायाव होनोब्ला आं बांद्राय मोनथिया थेवबो आं जाखिनि हायो बेखौनो बुंगोन बे आगजुनियाथ ओ बुङोब्ला जेन्थोर ओमफ्राय रासो बिदिनो ओ मा होनो बेखौ साल खुन्थाबोथ नांगौ जायो नालाय। आयै जोंनो सि दानो बिदिनो थाथि थि बेफोरखौ नांगौ जायो ओमफ्राय आं बांद्रायखौ मोनथिया बिदिनो ओ खुन्दुं सानो थाखाय ओ जेन्थोरखौ नांगौ जायो आरो।
नंगौ नोंथां।
औ नोंथां आं बांद्रायखौ मिथिया नोंथाङा मोनथियोब्ला बुंनो हागोन नामा?
जों जि दानो थाखाय जोङो गिबियाव साल खुन्था बेनिफ्राय साल गान्दै बिनिफ्राय जों तात खालि गोनांथि जायो आरो मुस्रा सानो थाखाय जोङो माखु बबिननि गोनांथि जायो। आरो जेन्थोर सोर बायदिनि गोनांथि जायो आरो गनसा गनसि बायदिफोरखौ। नांगौ जायो जि दानो थाखाय।
औ नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागो मोसायोब्ला मा गाबनि दखना गाननाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोन ना?
औ नोंथां बुंनो हागोन जोंनि ओनसोलावथ बैसागु मोसायोब्ला ओ जोंनि हारिनि ओ बरनि दोरोङारि दखना बिदनखौ गाननायखौ नुनो मोनो आरो आरो आरनाइ। ओ फास्रा आरनाइ। जों जानजि खानानै ओ दख'ना बिदन बेनिफ्राय दख'ना गुबै उम बेखौ गाननायखौ नुनो मोनो आरो।
नंगौ नोंथां
बांसिनानो दख'ना बिदनखौ गानो ओ गुबुनफोरा गुबुन गुबुनबो गानो आरो माब्लाबा समाव। बिदिनो ओ मोसा खायो आरो नोंथांमोननियाव माबोरैहाय गानो? नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
खौबो मोसानायाव जों दख'ना गोमोखौनो बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो। उम आरो जों बे दख'ना गोमो खौ हाबाफोरावबो बाहायनाय जायो।
औ नोंथां।
ओ नोंथांजों राय्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय ओ इयुनावबो बेबायदिनो रायज्लायनो मोनबोवगोनखौ मिजिंथिबाय।
औ नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथां जोंनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा?
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गोजोन्थों।